हेल' नोंथां हेल'
हेलौ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामदों नोंथाङा ओं खोनादों
अ नोंथाङा आङो ओरैनो दं र' बारि सिङाव
अ नोंथा मानोबा कल खालामदोंमोन
आङो नोंथांजों आयदानि सायाव रायलायनो सायाव कल खालामनाय जादों नोंथां।
अ मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों नोंथाङा
ओ जोंनि बर' न'खरफ्रावथ' गासिखौबो नालाय जों औवानि बाहायनायनि सायाव एसे रायलायनो सानदों आरोना नोंथां
अ नोंथां मोजाङै ' एसे थाब थाब खोनादों
माने जोंनि बर' मानसिफोरनि हो
मा होनदों मा होनदों नोंथां
माने जोंनि बर' मानसिफोरनावथ' गासिनावबो औवा औवा थायो नालाय त' जों औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा?
हायो नोंथाङा बिदिब्ला आङो जागायनोसै
दे ओंथां जाखायदो एसे
उम बर'फ्राथ' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने मिथिंगायावनो साना रायजो जाबोनाय मोनसे हारि जेरै जोङो मिथिंगानिफ्रायनो माने गोबां मुवा बेसाद जेरै औवानि गोबां मुवा बेसाद बानायनायखौ मोननो हायो आरो जेरैहाय जों आबाद मावनायाव मोनो आरो जों न'खराव बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायफ्रावबो मोननो हा यो आरो जों माने औवानिफ्राय बानायनाय ओरै जोङो ओ आबाद मावनायाव होनोब्ला जोङो जेरै ओ हुखेन बावखा बिदिनो जों गोबां मोननो हायो आरो आरो जेरै नाहा मैया थांनायावबो जेखाय खबाइ सेन बिदिनो बानायनायफोरखौ जों मोननो हायो आरो बेफोर फोरखौनो माने बुहुत माने बर'फ्रा माने बायदि बिथिं नि खामानिया औवानिफ्रायनो मुवा बेसाद माइफोरखौ ओ जाफुंसार होनायखौ जों मोननो हायो आरो जोङो जि दानायफोरावबो गोबांफोर जों मोननो हानाय जायो आरो नोंथां
औ औ
उम नोंथाङा ओ माबाफोर औवाजों मुवा बेसादफोर हेबनो हायो नामा?
औ हानायाथ' आं दा बिदि बारायसे हाबाङा। नाथाय गोदो आंबो एसे जेनेबा जों स्कुल टाइमाव फरायस समाव बा आङो हायार सेकेण्डारि फरायनाय समाव आं एसे हेब दोंमोन आरो ना गिसि फेबदोंमोन बिदिनो। दधालाफोर एसे हेबनो सिखायदोंमोन आरो खिन्थु बारा माने एसे बारा माने टाइम फोराबो मिलायासै नालाय
ओ एनथ' बारा हेबनायसै नोंथाङा माफोर हागोन नामा हेबनो?
आङो औवाजों आङो बेरा दुमनो रोङो फिसा फिसा। बेनिफ्राय बिदिनो लावथि दान्नो रोङो बेनिफ्राय। औवा जेसेबां रोङा नोंथाङा जे होनदों गिसिब। गिसिब बानायनो रोङो स' नोंथाङा बेखौ माबोरै बानायो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
ओ गिसिब थ' जोङो बानायनो थाखाय जों गिबियावनो। औवा।
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनानो हायाखै रायलायनाय खौ मोजाङैनो खोनाफैनो हायाखै नोंथाङा रायलायनायखौ रायलायनो एसे थाबथानाय जादों। औ हेल'। नोंथाङा एसे नेट गोनां जायगायाव थानो हागोन नामा? हेलौ ओं दासो खोनादों देलाय बुंफिनलै। उम खोनादों।
अ माने जोङो ओरैनो गिसिबखौ हेबनो थाखाय जोंनो खाथि मोजां नांगौ नङा होमबा? खाथि मोजां नांगौ नालाय जोंनो गिबियावनो जोङो औवाखौ जोङो सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन आरो माने माबायदि औवाया मोजां माबायदि औवाया मोजां नङा त बे गोलाव गोलाव ओंखायनो माने बियो खाथि जिरनो थाखाय बहुत मोजां जायो आरोना। ए खाथि फिसा फिसा फिसा थाखाय मोजां जायो जुदि गान्थिया जुदि ब्रे ब्रे बाथाय माने खा खाथिया माने बारा एसेबां मोजां थिग जाया आरो। थ'फाजों फार्स्टआवनो जों बे औवानिफ्राय जों फार्स्टआवनो औवाखौ मोजाङै हास'नानै जखानि हास सनानै जोङो बेखौ सेखा फिसा मोनसे जोंनो सेखा फिसा नांगौ आरो माबायाव हेबनायाव माने जोङो सेेखा गिदिर लाबाथाय माने ब खाथिफोरा मोजां माने हेबनो माने खाथि जिरनो थाखाय बारा एसेबां थिग आरोना थ जों फार्स्टावनो सेखा फिसा लानानै बेखौ फिसा फिसा खाथि जिरना लाग्रोयो बेनि उनावहाय बे खाथिखौ हेबनो थाखाय जोंना गिसिबनि आगर हिसाबै आर ना नोंथाङा माबायदि। आगर हेबो जेनेबा बुहुत माने बेले बेलेग आगर थायो नालाय थह जोङो आं माने बिदिनो मोननैसो रोंगौमोन आरोना आगर दे दे त बि आगरखो माने गावनि स गोसो बायदि हेबनानै उनावहाय उनावहाय आरो बेखौ जेनेबा हेबखांनानै उनावहाय जों मोनसे खानस्रि नङाबा जायखिजाया गथा बुस्थुजों। जों बेखौ मा खालामो बिनि सा साइडनि जिथु आद्रा माने आग्लायनाय। बे गथानि जिथु आग्लायनाय गिसेबाथ' गथा गथा महर नङा होमबा गोजान गथा महरैनि थाखाय जोङो जायखिजाया मा मोनसे गथा बुस्थु ग्रोब ज खानि बेखौ ग्रोब होनानै जोङो साइद साइदनिखौ दानस'ना लाग्रोयो आरोना। बेनि उनावहाय जोंना मोनसे दाना साइदाव मोनसे औ साइदाव जोंना मोनसे बिदि मोनसे सेला होनो सेला नामा? जोंनाव बिदि सेला होनोमोन आरोना साइदाव साइदाव माने जों बिबारबायदि मोनसे बिदिनो थानाय बायदि बे सेलाखौ हेबनो थाखायबो जोङो एकदमबारे फिसा फिसा खाथि जिरनानै बेखौ जेरैहाय सेला हेबनाय बायदि हेबनानै जों बेखौ लास्टाव मा खालामो? ओरैनो गल गथायाव फायखननानै उनावहाय जों बेखौ माबा मोनसे दिरुंजो बा माबा मोनसे माबाजों खाथाबना दोनो आरोना माने जों बेखौ बिजि जि बिजिजो माने इखौ जोङो खाथाबनानै दोनो आरो उनावहाय जोङो उनावहाय बेखौ बिनि हमग्रा जिथु दान्था बेनि थाखाय जोङो
उम
औवा मोजां होननानै जेनबा जोंखौ एसे जखानि थाखाय मा खालामबाय दान्थाखौ बानायबाय इनि उनावहाय जोंना सेलथाव बायदि जोङो दानथा बानायनानै सेलथाव बायदि जोङो सोना होबाय मोनसे गिदिंग्रानि थाखाय ओमफ्राय बिदिनो जोंहा गिसिबा गिसिब जायो आरो।
नोंथाङा बे सेलामानि मा बुस्थु खोन्थानो हागोन नामा?
से लामानि जिथु जोंना गिसिबनि जिथु साइद साइदआव खोनादोंना?
मा बुस्थु इयो?
जुनार गिसिब जिथु जोंना गिसिबनि साइदाव साइदाव एसे माने जों जिथु
अ औ खोनादों मा होनदों बुजियाखै।
अ जोंनि जिथु गिसिब हेबनाय बे गिसि हेब औ हेलौ
ओं खोनादों बुं दे औ।
अ जितु जों गिसिब हेबनाय
उम
हेल' अ जिहेथु जों गिसिब हेबनाय औ
उम
जिहेथु जों गिसिब हेबनाय बै गिसि हेबनायनि जिथु खाथिफोरा गलाङि बायसा माने जोंनावहाय मोनसे बिदिनो ओ आसि थाइथाम आसि थाइ- थामसो गुवार मोनसे गोलाव मोन- से जोङो गोलाव माने जोङो सेला बायसा माने बिदि गुवार आसि साथाम जखानि गुवारै जों मोनसे गोलाव हेबो आरोना हेबनानै जों बेखौ मा खालामो? जाहाथे बेनि खाथिफ्रा गलाङि बायसा जिथु माबानि बायसा गिसिबनि जिथु जों हेबनाय खाथि बानायो नानै दे
बुजियासै आं माबा जेबो नङा दे होमबाबो। खौ एसे नेठ गोनाङाव थालाय औ मा होन्दों नोंथां?
औ नोंथाङा माबाफोर बिदिनो हेलौ हेलौ हेलौ